हे
औ नोंथां।
अह मा खालामदों नोंथां दायो?
नै जिरायनानै दं नोंथां।
अह नोंथां ओंखामफोर जाखांबायमोन नामा नोंथां?
गैया जायाखै नोंथां जिरायनानैसो दं नै।
अह खबरा नोंथां माबायदि मोजाङानो ना?
बिदिनोसै नोंथां मोजां गाज्रि गेजेरावनो मा थो बुंनो आनो खबरफोरखौलाय ।
अह। माने नोंथां आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय माने नोंथांदो आं दायो । माने नोंथाङाबो ओरैनो दङब्ला आंजों माने मोनसे आयदानि बा तपिकनि सायाव राय जागोन नामा नोंथां?
बे नोंहा होगोन।
अ बिब्दिब्ला नोंथां जेनेब्ला बिकआ जाहैबाय। टपिकआ जाहैबाय जेनबा जोंहा गामि ओनसोलफोर आरो गुबन सहरनि गेजेरनि जेब्ला फारागथिफोरखौसो एसे सोंनो नागिरदोंमोन। जेन' जोंहा गामि ओनसोल आरो टाउन सहरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन। नोंथां आंनो।
हागोन नोंथां हागोन।
अ जेनेबा दे नोंथां एसे फोरमायदो जेनेबा गामि ओनसोलफोराव माबोरै माबोरै जिउ खुंनाय लामाफ्रा जेब्ला टाउन ओनसोलफोराव माबायदि जायो थानाय जानाय जायगाफोरा बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होग्रोदो। बिदिब्ला
औ नोंथां ‌।
औ दे।
जोंहा दा गामि आरो टाउन सहरफोरनि माने फाराग आरोना नोंथां।
औ औ औ दे होनलाय नोंथां।
गामि ओनसोलाव बुंनो हायोब्ला जोंहा टाउन सहरनिफ्राय गामि ओनसोलाव एसे मोजांसिनखौ नुनो मोनो आरो। दा जोंहा जोंनि गामि ओ ओनसोलनि सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जायो आरो। टाउन सहरफोरनि थागिरि सुबुंफोरा आबाद मावनानै जाया मानोना बिसोरहा आबाद मावनो थाखाय आबाद मावग्रा हा फोथारफोर गैया आरोना नोंथां दा बिसोर सोरो जब मावनानै साख्रिफोर बायदि बायदि रोखोमनि खामानि खम्पानिफ्राव बिदि मावनानै जायो आरो। ओमफ्रायो जोंहा बुंनो थाङोबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनि जिउ खुंनाय नि थाखाय आबाद बायदि बायदि रोखोमनि आबादफोर मावनानै गावनि जिउखौ खुङो एबा गावनि न'खरखौ गोजौ थाखोसिम लाङो। आरो जोंहा बेफोरबायदि आबाद मावनाय बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा बागानफोर बानायो जेरै जोंहा साफातनि बागान, आरो गयनि बागान जेरै माइनि आबाद बेसरनि आबाद। आरो बिनि अनगायै जोंहा आगान बायदि बायदि रोखोमनि बागानफोर एबा आबाद फोर मावनाय आरो दा बेफोरबायदि आबादफोर मावनाय बेजोंनो आबाद मावनानै नैबे ओनसोल बेनिफ्राय गुबुन दाबसे ओनसोलसिम जोंहा
दैथायलाङो फालांगिबो खालामो जाबाय। फालांगि खालामनानै जोंहा गुरनैसो मोननाय रांजों एबा थायनैसो मोननाय रांजों जों बायदि बायदि रोखनि मुवा बेसादफोर जामुंफोर गाव गावनो नांगौ जानाय बायदिफोर बायदि बायदिफोरखौ जोंहा बायो आरो आरो दा जोंहा बागान बुङोब्लाथ' नोंथाङाबो बुजिखायो गयफोरनि बागान साफातफोरनि बागान जाया बेफोरजोंबो बेफोरबायदि गायनानै जेरै गयखौ जा गायो जोंहा बोसोरसेयाव हाननानै बेफारिफोरनो जोंहा फानहर हो आरो हरो आरो आरो बेफोरनिफ्रायबो जा रांफोर मोनो साहाफातफोर खानानै जोंहा हरो बेफोरजोंबो जों जिउ खुंनायनि राहा लामाया एसे गोरलै नुरो आरो दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओइ टाउन सहरफ्राव थानाय सुबुंफोरा एसे गोब्राब जायो आरो मानो होनोब्ला बिस्रा बेफोरबायदि जोंनि गामि ओनसोलनि बायदि
बिदिनो आबादफोर मावनो हाया नालाय दा बिसोरो गासैबो गाव गावनि जिउ खुंनायाव दिनै गाव गाननायसिम बेफोरखौ बायनानैसो गाननाय जायो एबा बायनानैसो जानाय जायो आरो दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला गामि ओनसोला गाव गावनो मावो नालाय दा गाव गावनो गाव गावनि नांगौ खिनिफोरखौ सुफुंना लानो हाखायो आरो आरो जोंहा बिनि अनगायैबो बायदि बायदि रोखोमनि मोजां मोजां जिउ खुंनायनि थाखाय जोंहा मोजां मोजां राहा लामाफोर दं आरो गामि ओनसोलना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां खोनादों ना नोंथां
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गामि ओनसोला जोबोर मोजां गावजों गाव अनज्लायनानै थायो एबा सोरनावबा माबाफोर प्रब्लेम जायोबा बे गुबुन मानसिफोर गामिनि मानसिफोर फोर एबा न' खाथिनि मानसिफोरा सहाय होफैयो आरो माने बिस्रानाव बे बुस्थुआ गैयाबा बेखौ होफैगोन आरो जोंहानाव बै बुस्थुआ दङबा बिसिरनाव बै बुस्थुआ गैयाबा बेफोरखौ ओरै सोलायलायनाय बायदि रोखोमनि ज जोंहा अनज्लायनाय मोन आरोना नोंथां आरो सोरनिबा नख' न'खराव माबाफोर जादोंबा माने लोमजानाय साजानाय जादोंबा जोंहा ज' मिलायनानै देहा फाहामसालिसिम लांनो हायो बिदिनो जों गामि ओनसोलनि सुबुंफ्रा अनज्लायनो थायो आरो
औ नंगौ
दा बुंनो थाङोब्लाथ' टाउन सहरनि सुबुंफोरा गावजों गाव बिदि बांद्राय अनज्लाय नायखौ नुनो मोना आरोना माने गाव माबाफोर जायोबा माने गावनि न'खरनि मानसिफ्राल'सो नायगोन आरो बै गुबुन मानसिफ्राथ' नायखाया मानो होनोबा बिसोरनाव माने मदद होलायनाय एबा अनज्लायनायखौ एसे खम नु नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोंहाथ' गामि ओनसोलनि सुबुंफोर माने बिदिनो आबाद बागान बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि खामानिफोर जेरै जोंहा न' लुनायफोर मावनो हायो ओरै सोरनिबा आबाद मावनायाव जोंहा एसे मदद हैलायनो हायो बिदिनो बागानफ्राव मदद होलायनो हायो आरो जोंहा गामि ओनसोलनि सुबुंफ्रा आरो टाउन सहरनिया थ' बिदि बांद्राय आबादफोर बायदि बायदि रोखोमनि माबाफोर मावा नालाय माने गावजों गाव गाव अनज्लायनाय एबा मदद होलायनायखौ बांद्राय नुनो मोना आरो दा नोंथांनि सिगां बेफोर फंनैसो रावखौ फोरमायना होबाय दा नोंथाङा नोंथांनि मिनथिनायाव आंनो एसे एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां। जेनेब्ला जोंहाथ' बिब्दिनो गामि ओनसोल आरो। थावोन ओनसोन होनोब्लाथ' नोंथाङाबो गोबां बाथ्रा बुंलांखाबाय ना नोंथाङा‌।
औ औ औ।
जेनेब्ला जोंहा आं गिबियावनो बुंग्रोसै जेनेब्ला टाउन फोरनि बागै एबा टाउन सहर एबा टाउन ओनसोलनि बागै आं एसे बुंग्रोनोसै। जेनेब्ला जोंहा। टाउन ओनसोल होनोब्लाथ' बिदिनो गोबां गोजौ गिदिर बायदि रोखोमनि जेनेब्ला बिब्दिनो। गारि मथरफोरजों बुंफबनाय मोनसे जायगा होननानै जों मोनथियो बिबदिनो। गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर दङ टाउन ओनसोलफोराव आरो गोबां रोखोमनि माने। दारिमिनफोर कम्पानिफोर आरो बायदि बायदि रोखोमनि। बेफोराव माने थायो आरोना। जेनेब्ला टाउन सोहरावहाय आरो आं बुंगोन बिसिनि जिउ खुंलांनाय राहाया इस सेबाबो जोंनि गामि ओनसोलफोरनिफ्राय बेलेग मानोना बिसोरो जोंनि गामि ओनसोलफोर नि बायदि गोबाङै माने आबाद मावा बिसोरो बायदि बायदि जेनेब ब्ला साख्रिफोर बा कम्पानिफोराव जब मावनानै गावनि जिउखौ खुंना खुंलाङो। नो आरो आरो बुंनो थाङोब्ला फारसेथिं टाउन ओनसोल फोराव माने गोबां गारि मथरफ्रानो माने जोबनो थाङा आरो। फिसानिफ्राय लानानै जेनेब्ला बेसिबांसिम गिदिरसिन। गारि मथर दं बेफोरखौ माने जों टाउन सहरफोरावनो नुनो मोनजोबो बिदिनो आरो। टाउन सहरफोराव जेनेब्ला थानायफोरा एसे गरमबो जायो मानो होनोब्ला बै टाउनफोरफोराव जोङो नुनो मोनो जे जेनेब्ला जोंहा बि बिफां लाइफां फो जों माने टाउन सहरफ्राव बांद्राय नुनो मोना आरोना आरो बिनि जाउन नावनो टाउन सहरफोराव एसे गरमसिनबो जायो होननानै आं मिथिनाय जायो आरोना नोंथां। दायो जेनेब्ला जोंहा आरो गामि ओनस सोलनि बागै बुङोब्लाथ' नोंथाङाबो सासे गामियारिखा आं बिनि बागै आं मिथिनाय बायदि एसे फोर मायनानै होनोसै जोंहा माने गामि ओनसोलफोरावहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बायदि रोखोमफोरनि आब बाद मावनानै जोंहा जिउ खुंबोगासिनो दं आरोना नोंथां बिब्दिनो जोंहा। गामि ओनसोल होनोबाथ' गामि ओ सोलाव जेनेब्ला बिफां लाइफां एबा मिथिंगाजों बुंफबनाय हाजो हाला सारि सारि माने गासैथिंबो बेंखनजोबना थानाय ओनसोल होननानै जों मिथियो गामिखौहाय। बे गामिफोराव जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि। आबाद मावनानै जायो एसे जोंहा थानाय जानायफ्राबो जोंहा एसे बेलेग जायो आरो आम बुंगोन जोंनि गामि ओनसोलफोराव बांसिनानो जेनेब्ला। जायगाफ्राव। दाब दाब जायगाफोराव जेनेबा बिदिनो बांसिन दैफोरबो लोमनाय जायो स सम लानानै आरो सम लानानै बिब्दिनो गामि ओनसोलफोराव जेनेब्ला। जोंनि जेनेब्ला बिदिनो ज' ज'। हाजिरा खामला मावनानै जानायफोरखौ नुनो मोनो एबा आबाद मावनायफोरखौबो जों बांसिनै। नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोंहा दंबावो गामि ओनसोलफोराव जोंहा दैफोरनि बांद्राय आंखाल जाया मा नोना जोंहा गोबां फख्रिफोर जावनाय। थायो नङा होमबा नोंथां आरो औ। माने बेल' नङा जोंहा जों बुंनो हा बावो जे गामि ओनसोलफोराव माने जोंहा बयजोंबो गोरोबलायनानै थायो नोंथाङाबो द दहयनो बुंखाबाय आरो बेफोरखौ जोंहा माने। गामि ओनसोलफोरावहायनो जोंङो जेनेब्ला जिब जुनारफोरखौबो जों बांसिन नुनो मोनो। जोंहा गामि ओनसोलफोराव गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा बिब्दिनो अमा दाउ बोरमा मोसौ फिनानै जाबोगासिनो दं जायफोरा जोंनि जेनेब्ला जिउ खुंनाय राहाफोराव गरसे गरनैबाबो जों बेफोरखौ फाननानै फैसा थाखाफोर खामायनो हा यो बिबदिल' नङा जोंहा आरो गोबां राहा लामा दंबावो जोंहा फैसा थाखा खामायनो गामि ओनसोलफोरावहाय बिब्दि खायनो जेनेब्ला आंनि बुंनाया एसेनोसै दा नोंथांनि बुंनायखौबो आङो गामि ओनसोल एबा थाउन ओनसोलफोरनि बागै एसे बुंनायखौ आं जोबोद मोजां मोनबाय नोंथाङाबो जोबोद मोजां-मोजां बाथ्राफोर बुंलांबाय दायो नोंथांनिफ्रायबो आं गोबां बाथ्राफोर मिन्थिनो मोनबाय। बा सोलोंनो मोनबाय नोंथां जों फनखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ दे होमबा ना नोंथां।
औ।